हेलौ औ खोनादों
खोनादों नोंथां
औ आंबो खोनादों दे अब्ला जोंङो दिनै मैगं-थाइगं बेबायदिनो फिथाइ - सामथायाइ जोंङो मा माखौ जानो मोजां मोनो बिनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना नोंथां।
सावरायजागोन दे
औ नोंथांङा मा मा मैगंखौ बेबायदिनो गोथाव मोनो मा मा मैगंखौ बांसिन संनानै जानो मोजां मोनो सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां दे
अब्ला बुंनो हागोन नों थांङा
उम अ नोंथांजों आंङो बर'नि जानाय लोंनायनि बागै आंङो सुंदनि आंङो सावरायनो सान्दों।
औ
बर'नि खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
बर'नि ओ जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंङो मि थियो जेरै ओ नारजि अमा अनला ओंख्रि जेरै मोदुमफुल बिबार अनला, मैथा खांख्राइ ओ जेरै साम' ओंख्रि
औ
दाउ अनला मेवाइ अनला बायदि मैया मै बर'नि मैगं होनोब्ला जोंङो बेफोरखौ जोंङो मिथिनाय जायो। ओ बर'नि मेगं होनोब्ला जोंङो जोंङो बयबो जोंङो जोंनि गो सो बोनो हानाय मैगंआ जाबाय नारजि अमा
औ
बे नारजि अमाखौ जोंङो उन्दैनिफ्राय लानानै बेनो जोंङो बयबो जानो मोजां मोनो आरो बिनि जि टेस्टा जोबोद मोजां जायो जेरै जोङो नारजि अमाखौ जोङो नारजि फास्टावा जों सुनानै लाबाय सुनानै जोङो बेखौ सोमनानै लाबाय सोमनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ जोङो बेदरखौ सेरग्रोनानै जाबाय बेदरखौ सेरखांनानै जोङो नारजिखौबो जोङो रुनानै लाबाय रुनानै खारै जों संख्रै बेबायदि होनानै जोङो रुनानै जोङो ला सिगोन आरो बियो गिलि बोला जोङो जो जि अमा बेदरदों बा जोङो दाउ बेदर जोङो जेखौ संगोन जोङो बेखौहा संनायाव जोङो हो सननानै बेखौ ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै जोङो साखि गोन सा खिनानै जोङो संख्रि नांब्ला जोङो बेखौ जोङो ओंखामजों जागोन ओ नारजिखौ जोङो ओ गोरानबो जोङो जानो हायो जेरै जोङो नार जिखौ ओ सेख्रेबनानै फोराननानै सेख्रेबनानै बा आलुफोरजोंबो जोङो जा नो हायो ओ अमा बिबुजों जोङो गोरान एवनानै जानो हा हायो ओ अमा फोरफोरजोंबो जोङो गोरान एवनानै जानो हायो बेबायदियैनो जोङो ओ बर'नि मैगं होनोब्ला जोङो जेरै आरो बाउ जे मोदुमफुल बि बार अनला बे मोदुमफुल बिबारखौ जोङो गिबियावनो जोङो एवख्रबग्रोमनानै लायो संख्रिजों खारै जों जोङो एवख्रबो ओमफ्राय बिनि उनावहा एवख्रबनायनि उनावहाय जोङो जे नाफोरजों जोङो संगोन बे नाखौ जोङो फ्राय खालामनानै जोङो गोरानै जोङो एव नानै बे अनला ओंख्रि खौ जोङो गोदौब्ला गोदौबाय थायोब्ला ग्लब ग्लब गोदौब्ला जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो होयो आरो अनलाया मोनबाला जोङो बेखौ साखि फैनानै जोङो जानाय जायो ओ जेरै जोङो बे अनला ओंख्रि नारजि जि अमा बायदियैनो जोङो गोबां हटेलफ्रावहा जोङो ओ धाबा फ्राव जोङो थाङोब्ला बेबायदि बर'नि संनाय खावनाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो मेगं जोङो मोन जायो ओ लोगोसे जोङो जोंनि न'फ्रावबो जोङो बायदि मैया बर'नि ओंख्रि फोरखौ जोङो संनानै जायो जेरै ओ मै मैथाजों खांख्राइजों मैथा खांख्राइ होनोब्ला जोङो जोबोद गोथाव मोनो मैथाया गोखै गोखैखायनो जोङो खांख्राइजों जायो ओ खांख्राय होनोब्ला जोङो दैमायाव हमनानै जोङो खांख्रायखौ जिरनानै जायो जोङो लायो फोसाबनानै जोङो आथिं गारनानै लायो आरो बेखौहाय जोङो मो मोजाङै सुनानै जों एवनानै लाग्रोयो बिनि उनाव जों सायसिगोन सायनाय बिनि उनाव जोङो मैथाखौबो एवनानै लासिगोन जोङो खांख्रायखौ होस'नो सिगोन होनायनि उनावहा गोदौब्ला बे बिखौ जोङो बेबायदियैनो जोङो साखिनानै जोङो जानाय जायो बेजों लोगोसे जों गोबां बेबायदि बर'नि मैगंफोर दोङो जायखौ जोङो ओ सिगांनिफ्रायनो जोङो मोनजाबोबाय थानाय जायो जेरै उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि बिमा-बिफाफ्रा आबै आबौमोना जोंखौ संनानै
औ
सबबायजों जों जोङो बेबायदि मैया जों गोथाव गोथाव गोथां मैगंफोर जोङो मोनजानाय जायो जायो दे नोंथाङाबो बेबायदि बर'नि संनानै जानाय आ म
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो मैगंफोरा गोथाव आंबो बेबायदिनो जोबोर गोथाव मोनो बेबायदिनो नारजि अमा बेदर होनबा आङो जोबोर औ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेल' हेल' हेलौ नोंथां खोनादों ना। हेलौ नोंथां खोनादोंना। हेलौ नोंथां। माथो खोनायाखै नोंथाङा नेट नाङाखै नामा नोंनियालाय। नेट नांदों। हेलौ हेलौ आवाजखौ खोनायाखै हेलौ नोंथां। खोनास्रायाखै। ओहो। औ हेलौ। हेलौ।